हेल' हेल' औ नोंथांखौ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन औ खोनादों नोंथां। नोंथांखौ गोजोन मोना बिलिनि गोजोन हामलाय जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
नंगौ थारैनो नोंथांनिसिमबो औ औ। औ दामानि आं मोजाङैनो दंथ'यो ग
औ नोंथां औ। बिदिब्ला आं नों खौ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय बर'नि न'खरफोरनि बागै एसे सुंद'यै सावरायनो होननासो हरदोंमोन नोंथां‌ नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो थारैनो समाननो हागोन थारैनो सावरायजागोन।
औ नोंथां बिदिब्ला जों जोंना बर'नि न'खर होनोब्ला बिदिनो जोंबो बर'नि बर'नि फिसा नालाय जोंबो गोदोनिफ्रायनो नु बोनाय, मिथिबोनाय बेफोर बेफोरखौनो एसे सावरायलांनो होननानै सानदोंमोन नों थां। जेनबा जोंना बर'नि न'खर होनोब्ला जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर'नि न'खरनि सानजाहाहाय जोंहा बाथौनि बाथौ थायो। बे बाथौनि सानजाहा जोंहा। मोनसे माइ बाख्रि थायो। आरो जोंना खोलाहा। खोलाहा मोखो जाय थाहैबाय मोखौ गलि। बेनि उनाव जोंहा साहा। साहा थाहैबाय ओहोय बिदिनो ओ गाहाय न'खरनि गाहाय ओ। बिदिनो बिसोरनि उन्दुग्रा खथा बे। सानजा थाहैबाय। इसिं। बिदिनो जोंना बर'नि न'ख। खरखौ जोबोर समायना नुयो आरो बेजों लोगोसे। ऐ आरो मिथिंगानि महराव। महरजों बर' न'खरखौ जोबोर समायना मोनो। होयो।
नंगौ नंगौ थारैनो।
नोंथाङा बिदिनो बर'नि न'खरनि बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ। थारैनो ओ जोंहा गुबैयै बुंनो थाङोब्लाथ' जों बिदिनो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो न'नि महरफोरा बिदिनो। जों आगोलाव जोंनि बर'नि न'खर होनना बुङोब्ला जों जेसेबांखिनिखौ मिथिगौ ओ गोदो गोदा दै जों नुबोनोबो मोनदोंमोन जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन ओ बै समाव थोरि हाग्रानि न'खौ बांसिनै नुनो मोनबोदोंमोन‌। जाय समाव जोंहा थिंनि थिखौ जों खम नुयोमोन लोगोसेनो जोंहा न'फोरा जोंहा हानि जायोमोन। औवाजों हेबनाय औवाजों हेबनाय लोगोसे हाजों लिरनाय हानि इन्जुर बेबादि जों बांसिनै नुनो मोनोमोन। नाथाय दा माने जोंहा बे गोदान मुगायाव जों बैफोरनिफ्राय इसे आनज्रायाव फैनायखौबो जों नुनो मोनदों। जेराव जों दा गोदान न'खरफोरखौ जों बर'नि न'खरब्लाबो जों बांद्राय थोरिनि न'खौ नुनो मोनलिया। जों गासैनावबो बांसिनानो थिंनि न' बा फाखानि न' बेफोरखौसो जों बांसिनै नुनो मोननायखौ दा मानि जों होनो हाहैदों।
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेफोरबाददिनो जों बुंनो थाङोब्ला आगोल जेरैबायदिहाय जोंहा न'खरफोरा सोलिबोदोंमोन दा माबोरै सोलिदों बेनि सायावबो एसे जों सावरायलायदिनि नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ गोदो गोदायथ' जोंहा न'खर होनना बुङोब्ला बर' न'खरानो जा बा गुबुन जायखिजाया न'खरानो जा जों आइजो माहारिफोरखौ बांद्राय उदांस्रि होनायखौ जों नुनो मोनामोन। आइजो माहारिफोरखौ जों न'आव ल' माने न' सिं फ्राय ओंखारनो होआमोन बांद्राय न'आवल' थानो होयोमोन न'नि खामानिफोरखौल' मावबाय थानो होयोमोन माने उदांस्रिखौनो होनायखौ जों गोबां नुनो मोनामोन लोगोसे सोलोंथाइ होनो नागिरामोन आइजो माहारिफोरखौ फरायसालियाव थिसन होआमोन। बिमा बिफाफोराबो उन्दै समावनो आइजो माहारिफोरखौ एबा हिनजाव माहारिफोरखौ माने गथ' बखालि दोनहरनाय बा रुवाथि दोनहरनाय बायदिसिना जों बेफोरखौ खोनाबोदोंमोन जों नुबोआखैब्लाबो जों खोनाबोदों एबा जों बिजाब बायदिफोराव फरायबोनोबो मोनदों। नाथाय दा माने जों गोदान बै आगोलनि जिबायदिहाय हिनजाव माहारिफोरखौ गादबना दोनदोंमोन एबा उन्दै साननानै बिसोरखौ जा उदांस्रि मोननांगौ बै उदांस्रि मोननांगौ खिनिखौ जा होआखैमोन। दा जों नाथाय गोदान मुगायाव आइजो माहारिफोरखौबो समान समान माने मोनथाय होनायखौ एबा उदांस्रि होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा औ तारमानि औ नोंसोर नोंथांमोननि गामियाव माबोरैहाय आइजोफोरखौ माने सनमान खालामो? ना दाबो गादबना दोनो आइजोफोरखौ आगोलनि बायदिनो नोंथाङा एसे फोरमायनाय।
औ नंगौ नोंथां ओ गोदोनि आरो दानि न'खर बे न'खरखौ नायोब्लाथ' जोङो गोदोनि आइजोफोरखौ बेबादि गादबना दोननायखौनो नुयोमोन। नाथाय जोङो दा नाथाय जोङो दााबायदियाव दा समाव जोङो बिदि ओ गोदोनि बायदि आइजोफोरखौ गादबना दोननाय एबा सोरनिबा सिङाव दोननाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनला। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि बायदि बेबायदि दा दाबो सोलिबाय थायोबा जोङ जोंनि हादोर एबा बर' समाजा गोबां गोग्लैसोना थानांगोन बेनि थाखायनो। जों दाना गासैखौबो गावनि मोनथाय बायदियै सोलिनो होयो नोंथां। बेनि थाखायनो औ। बेनि थाखायनो गोदो गोदो जेनेबा आइजोफोरा बांसिन रुवाथि बिदि थानासो खामानि मावबोदोंमोन न'आव थानानै बारा बिदि खामानि मावनो मोनामोन सोरहाबा फैसानि आंखाल मानि आंखाल जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय जोंना दाबो न'आव थानानैनो जोंना बर' आइजोफोरा गोबां खामानि मावो आरो बेजों लोगोसे जोंना बर' आइजोफोरा गोदोनि बायदि बायजोआव थांनो मोनि बा गुबुन जायगायाव थांनानै कम्पानि बायदिसिनायाव मावहैनाय मावहैयो दाना। औ बयबो गावनि गोसो बायदि मावो गो आरो आय बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो आइजो माहारिखौ एसेबां फरायनो होनाय इदि ओ गैयामोन होननाय खोनानो। जोङो नाथाय जोङो दानि बायदिब्ला औ नाथाय जोङो ओ दा नुयो दा नायो। अब्ला ओ आइजो माहारिखौसो जोङो जोंनि ओ। हौवा माहारिनिस्रुयै बांसिन। फरायनाय बायदिखौ नुनो मोनो आरो। नोंथां। आरो बेनि थाखायनो जोंना। उ बिदि बेनि थाखायनो जोंना ओ सरकाराबो आइजो माहारिफोरनोनो बांसिन ओ सुख सुबिदा होनाय जायो जेनेबा दा। ओ। बायदिसिना ओ आनजादफोराव उनथ्रिबाबो जोङो आइजो माहारिफोरनो ओ गोबां सुग सुबिदा होनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ- औ- थारैनो।
नंगौ नोंथां।
औ थारैनो नों। आंबो जोबोद मोजाङैनो फोरमायथिबाय आइजो माहारिनि सायाव औ। दा जों बेखौबो मोनसे नुबावो जे आइजो माहारिया दानि मुगायाव बायदिसिना रां खामायनायखौबो जों नुनो मोनबोयो। जेरैबायदिहाय जोंहा। आइजो माहारिफोरा गावनो नांगौ जानाय सिफोरखौ न'आवनो दानानै लायो। लोगोसेनो गावनि नांगौ जानायनिख्रुइ एसे बांसिनबो जों दानायखौ नुनो मोनो बै नांगौनिख्रुइ बांसिन जानाय सि जोमफोरखौ। जोंहा फालांगि महराव। जों बाहायनाय। नुनो मोनो जाय। खौ जों आइजोफोरा फाननानै औ। हाथाय बाजारफोराव फाननानै जोंहा गावनि न'खराव नांगौ जानाय बायदिसिना मुवा बेसादखौ बायनायाव गावनि न'खरखौ हेफाजाब होबोनायखौ जों नुबोदों लोगोसे। बिदिनो दानि बर' आइजोफोरा। बायदि। बसिना दाउ अमा हांसो बायदि बायदि जोंहा जिब जुनार फिसिनानैब्लाबो जोंहा रां खामायनायखौ जों नुबोदों नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेफोरबायदिनो दानि आइजो माहारिफोरा माने उदांस्रि मोनदों एबा उदांस्रि मोनबाय। दानि जोंनि समाजा आइजो माहारिफोरखौ गनायना लाबाय जे बिसोरहाबो हौवा माहारिफोरजों समान समान मोनथाय दं मानोना जों सुबुं माहारिसो नालाय जों सा। साफ्रोमबो हौवा माहारियानो जा एबा हिनजाव माहारियानो जा। बे बुहुमाव साफ्रोमबो सु। सुबुंसो एबा मानसिसो बिनि उनावसो। जों सोरबा हौवा बा सो सोरबा हिनजाव बा बायदिसिना औ बेनि थाखायनो जोङो ओ आइजो माहारिफोरखौ दा माने जोबोद जौगानाय नुनो मोनदों डक्टर इन्जिनियार बेफोरनि बेलायावबो जों गोबां खायनो दामानि जों माने उथ्रिसार जानो हानाय खौ जों नुनो मोनबोदों। हौवा माहारिफोरजों समान समानै नङा होमबा औ नोंथांमोननि गामि फोराव एबा नोंथांमोननि ओनसोलाव आइजो माहारिफोरा थि बेफोरबायदिनो माबाफोर खामानि मावोना बेफार फालांगि बा गावनि गथ' गथथायखौ फोरोंनाय बा बायदिसिना मा मा बायदि बिहोमा होयो नोंथांनि समाजाव एबा नोंथांमोननि ओनसोलाव एसे
औ औ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' जोङा दा जोंना आइजो माहारिफोरा न'आवनो ओरैनो बायदि बायदिसिना गोबबां खामानि मावनानै रां आरजिनानै आरो ओ गावनि ओ जिउखौ आरो न'खरखौ सामलायलां ङो। जेरैहाय जोंहा दाउ अमा फिसिनाय ओ मोसौ मैसो फिसिनाय सि दानाय मैखुन बायदिसिना बानायनाय बेफोरबायदि गोबां खामानि मावनानैनो जोङा ओ दा न'खरखौ सुफुंलाङो खायसे या जोंना बेजों लोगोसे बेफा बेफार फालांगिबो मावो बायदिसिना मैगं थाइगं फानो बेजों लोगोसे आरो गोबां बर' आइजोआनो ओ जोंना हट हटेल बायदिसिना गला बेफोरबायदि हाथाइ बाजाव होनानै गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो आरोना नोंथां।
औ औ थारैनो थारैनो नंगौ।
औ नोंथां।
नंगौ नोंथाङा जोबोद मोजायै फोरमायलांबाय लोगोसे नो मोनसे खोथाखौबो मुंख'नांगोन जे आगोलनि सानाव औ आगोलनि दिनाव हिनजाव माहारिफोरखौ ओरैबायदि माने उन्दै साननानै लायोमोन एबा ओरैबायदि गादबना दोनबोदोंमोन जेराव माने हौवा माहारिया जेब्ला थैयो हिनजावनि हौवाया ना जेब्ला बिसि फिसायनि गेजेराव हौवाया जेब्ला थैग्रोयो अब्ला बै बिसिखौ अराव गारसोमनाय नेमखान्थिबो दंबोयोमोन आगोलनि राजा महाराजाफोरनि दिनाव राजा रा नि दिनाव। बेखौनो होनना बुङोमोन जों एबा खोनाबोदोंमोन सति सावनाय होनना खोनाबोदोंमोन। जाय मोनसे समाजनि बेसेबांबा गाज्रि खामानि बा बेसेबांबा बेरेखा खामानिमोन। ओ बेफोरबो आ दानि जुगाव गैलिया जेरैबायदिहाय आगोल हिनजाव माहारिखौ ओरैबायदि गा गादबना दोनोमोन जे ओरैबायदि साननाय मोनसे दंमोन हौवा माहारि नङाबा हिनजाव माहारिया आद्रासो हिनजाव हौवा हिनजाव माहारिया गाव हारसिं बेदिनो गसंनानै एबा गाव हारसिंनो आरजिनानै बे बुहुमाव मालाबाबो थांनानै थानो हानाय नङा बायदि बायदि जोंहा माने गाज्रि साननाय आइजो माहारिनि सायाव बायदिसिना गाज्रि साननायफोरा जोंहा आगोल जोबोद जायगा मोनबोदोंमोन। नाथाय दा जों बेफोरखौ नुनो मोनलिया दा जों हौवा माहारिनि साय आइजो माहारिफोरखौसो बायदिसिना माने गुबुन गुबुन बिथिंफोराव दावगानायखौ जों नुनो मोनबोदों। जायजों हौव आरो हिन्जावनि रुजु बेयाव बुंनो थाङोब्ला दानि मुगायाव बायदिसिना जोंहा खामानियानो जा बायदिसिना साख्रियानो जा माने हौवा माहारिनिसाय नम्बरफोरखौ एबा जौखोन्दोफोरखौ गोबां गोबां मोननानै साख्रिफोरखौबो जों मोनलांनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला नोंथां दे बिदिब्ला औ दे दे औ औ नोंथां समाबो जाबाय औ दे दे नोंथां थारैनो दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोननाय थाबाय।